हेलौ खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामगासिनो दङ फ्रि नामा नोंथां
औ आङो नै ओरैनो जिरायनानै दङ आ दायो नोंथां
अ नोंथाङा फैबा आं आङो माखासे खोथाफोरसो नोंथांजों सावरायनो नंदोंमोन नोंथां
अ नोंथां मानि सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङालाय
ओरैनो आङो दाथ' जेनेबा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोरावथ' गासिब बो मावख'फोरानो जेनेबा बन्द' जायो दा बे बन्द' समावहाय नों नोंथाङा जेनेबा मबे मबे जायगाफोराव बेरायनो थांखो बा मा मा जायगा फोराव बेरायनो थांखि लादों बेफोरनि सोमोन्दै माने सावरायनो नंदोंमोन आं नोंथां
अ नोंथां नोंगौ नामा
औ दा नोंथाङा ओरैनो नैबे बन्द' समावहाय नोंथाङा मबे मबे जायगायाव बेरायखो आरो मा मा जायगायाव बेरायनो थांखि लादों ओरैनो नोंथां नोंथाङा
अ नोंथां आं बेरायनाय होनोबा माने बेरायखांनाया दा आङो बिदिनो जोंनि खाथि खालाफ्रावनो बेरायनाय जाबाय आरो जेरैहाय बेफोरबायदिनो ओरैहाय इटानगर बिदिनो बेहायओरैहाय ओरै माने कार्बि आलंआव माने वाटारफलबो दंना नोंथां
औ नोंथां औ
औ बेफ्रावबो थांखांनाय जाबाय आरो माने नोंथां माने गरम बोथोरफ्राव माने बे बेफोरबायदि जायगायाव थाङोबा माने बुहुत मोजां मोनो आरो माने नोंथां ओमफ्राय बिदिनो माने थांखियाथ दंबावो दाबो माने शिलंआव थांफेरनाय जायाखै दाबो नों हो शिलंफ्राव माने गुसु जायगाखौ थाखाय माने दा गरमखाय थांनो गोसो जादों आरो माने नोंथां
अ नोंथाङा होमबा बेबाराव माने शिलंआव थां थांनो माने थांखि लानाय जाबाय आरो शिलंआव बेराय होयसिगोन माने शिलंआव थांनानै ओरैनो नोंथाङा मा मा जायगाफोराव जेनबा माबादि जायगाखौ नायनो लुबैदों
माने बिदिनो वाटारफल दङ दं नङा होनोमबा नोंथां शिलंआवबो ओ बिदिनो गरम बोथोरफ्राव माने गुसु गुसु जायगा बेरायनो थाखाय माने जायगा बेफोर बहुत मोजां मोजां जायगाफोर दं नालाय नोंथां
औ नोंथां औ
बेफोर जायगाफोराव माने आंओ थांनो गोसो जादों आरो माने नोंथां माने गोसोफोरखौ एसे जे मोजां मोनहोनो थाखाय गरम बोथोरनि समाव माने बेफोराव आं थांखि लादोंमोन आरो नोंथां बेरायनो नोंथाङालाय मा मा थांखि लानाय जादों माने ओरैनो
? आंथ नोंथां नै मानि थांखियाथ लादों लानाया नाथाय थारमानि माइ गायनाय सोलिगासिनो दैज्लां बोथोरबाथाय माने बारा समफोरानो सोलाबा सोलाबा माने जानो नागिरो नोंथां बेरायनायाथ बेरायथवाखै खिन्थु सिगां समफोराव अनेक जायगा बेरायबाय आरो नोंथां खिन्थु नैबे समावहाय दानि दैज्लां जे बन्द बे बन्द समावहाय माने बेरायथनाय जायाखै आरो जेब्लानाखि माइ गायनायफोरा माने जोबजोबगोन अब्ला आङो माखासे जायगाफोराव बेरायनो थांखि लानाय जादों आरो नोंथां ओरैनो खाथि खाला जायगाफोरावनो माने बेरायनो जेनेबा सरलपारा हकि बेफोरबायदि जायगाफोरावनो माने थांखि लानाय आरो
अ नोंगौ नामा नोंथां अ
औ ओरैनो खाथि खाथि जायगाफोर जेनेबा भुटानफोर बिदि माबाफोर जों खाथि माबाजों नांजाबनानै थानाय जायगाफोरावहाय मानि बेरायहैनो थांखि लानाय जादों आरो नोंथां
औ औ औ नों ओरै औ ओरैनो नोंथाङा अबे अबे जायगायाव बेरायखांगोन सिगांनि समफोराव
सिगांनि समफोरावथ नोंथां ओरैनो सरलपारा बेरायबाय ओरै कच बिहार भुटान बेफोरबायदि जायगायाव माने बेरायहैबाय आरो आं नोंथां
औ औ औ
बेनो कार्बि आंलंफ्रावबो थांखांबाय कार्बि आंलंआवबो माखासे वाटार पल फोर दङ माने बेफोरावबो बेरायनानै फैखांबाय आरो आं नोंथां दा सम मोनो अब्ला आंङो जेनबा समजों लोगोसे जायगाफोराबो सोलायबाय थायो थायो नङा होमबा नोंथां दा बेफोर थांखांनाय जायगाफोरावनो मानि जायगाफोरा बिराद मोजां मोजां आरो दा बे बेफोर जायगाफोरावनो आंङो माने। फिन खेबसेबाव थांनानै मानि बेरायनानै बैफोर जायगाफोरनि जेनाखि सिनारि सावगारिफोरा माबायदि जानानै दङ। जेनेबा सिगांनि समाव मा मोन दानि समाव माबायदिमोन आरो थासारिफोरा माबायदि जाखो बे फोरफोरखौ थांनानै माने। नायफिननो लुबैनाय गोसो जादों आरो नोंथां दा आंङो नैबे ओ जोंनि माइ गायनाय हाबाफारिया जोबखांबा मानि बे थांखि।
औ। हेल' नोंथां। हेलौ नोंथां खोनादोंना हेल'।
औ।
खोनादों नोंथां औ।
औ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
जेनेबा बबे बबे जायगायाव आरोबाव बै दहाय जेनेबा फोरमायनायनि अनगायै गुबुन जायगाफोराव बेरायनो थांखि लाबावदों नामा नोंथाङा?
थांखियाथ' दंमोन नोंथां औ बहुद दंमोन थांखियालाय बिदिनो माने ओ बे थावां जायगाफ्राव माने बरफ जायगाफ्रावबो थांनो गोसो जादों आरो माने नोंथां आंङो।
औ नोंथां।
औ आरो बिदिनो। ओरै भुटानाव सिगांबो थांखांबाय थांनायाथ' ओमफ्राय। माने आरो थांफिननो गोसो जानाय जादों आरो माने नोंथां। बेरायनो औ। बेयाव थांखांबा बेवहाय बिदि फारि फारि थांनो गोसो जानाय दं आरो माने नोंथां आंहाबो।
औ
माने गोसोफोरखौनो गरम बोथोरखायनो मा खालामबा मा मोजां मोनगोन बिदि साननानैनो माने बेरायला नो गोसो जागासिनो आरो माने नोंथाङा।
हेलौ नोंथां। आंबो ओरैनो नोंथाङा दहाय होननाय बायदि अरुणाचलाव थांखांबाय थांनाया। हाजोफोरा बिराद मोजां माने। हाजो जायगा मोनबाथाय एकदम बारे गरमबाबो माने जोबोद गुसु मोनो आरो थान्दा मोनलायो आंबो बिराद मोजां माने बेरायनानै फैखांबाय इटा नगरसिम थांखां थांखांबाया इटा नगराव मोनसे। ओ जेनेबा जुनारसालि दङ बे जुनस सालियावबो माने बेरायनानै फैखांबाय बाहाय गोबांथार मानि जिब जुनारफोरखौ माने माबा खालामनानै दोननाय दं आरो जेनेबा दिन्थिफुंनो थाखाय ओ बेसिम माने नायनानै फैखांनाय जाबाय आरो आंबो दा औ नंगौ नोंथां आमफायो बेफोरनि जायगाफोरखौ नायोब्लाथ' माने बैफोर जायगाफोरनिफ्राय थांनानै फैफिननो बाथाव थाव माने ओरैबायदि स मायना सिनारि लामाफोराबो बिराद मोजां मोजां हाजो गोजौ गोजौ आरो सान्दुंबो बारा नाङा एगदमबारे जायगायाबो हाजोजो हाजो गोजौजों जाबजों माने गुसु मोजां थानो बेफोरबायदि मोजां आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां सैथो
आरो बेनि अनगायै नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि शिलंआव आंबो थांनो गोसो नाथाय माखासे खारननि थाखाय मानि थांनो हाया हाया जादों आरो
औ औ
माने जायगायाबो एसे गोजानबो जाबाय नालाय दा थांनो एसे उसुबिदा जायो आरो माब्लाबा सम मोनोब्ला माने नोंथाङा बेरायहैगोरदो आं नोंथां बेरायखांनायनि उनाव नोंथाङा जेनेबा मा मा जायगा आंबोथ' थांफेराखै नालाय
औ नोंथां औ
मा मा जायगाफोरखौ नुबोखो मा मबे मबे जायगायाव मा दङ बेफोर जायगाफोरखौ नोंथाङा आंनो जेब्लानाखि आं थांनो नागिरो अब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायहरबानो जाबाय आरो जेनेबा मबे जायगायाव माबायदि मोजां मोजां सिनारि दङ बबे जायगायाव बेरायथावथाव जायगा दङ मा जायगायाव थाङोब्ला गोसोफोर खौ मोजां मोनो बेफोरबायदि जायगाफोरखौ नोंथाङा खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नोंथां आं जाहाथे बेरायहैनायाव जेबो गोनो गोथो जाया जेबो उसुबिदा जाया
औ
दा नोंथांमोननिथिं खाथि खाला बेरायग्रा जायगा दंना गैया ओरैनो
दङ नोंथां बुंनो थाङोबाथ' बेै इटानगरानो खाथि जायो जोंना ओरैहाय आरो जायगाफ्राबो बहुत मोजां मोजां जायगा दं माने बिदिनो गरम बोथोर समाव माने बेरायग्रा मोनसे जायगा दं आरो माने मोननै मोनथामसो जायगा दं औ बिदिनो मोनसे हाजो गोजौआवहाय माने लैथो बायदि बिलो बायदि माने मोनसे दै दं आरो नोंथां बेवहाय नाव जावनानै माने नाफोरजों खेलायनो बेहाद बेराद मोजां जायो आरो माने नोंथां नाबो बेराद दङ हमनोथ' मोना खिन्थु होमबाबो नाफोराबो गोमोनथार आरोना नोंथां गिदिर गिदि दिरना दङ दैयाबो एसे गुवारैनो बिलो दं माने गोथौयै बेवहाय जोबोद ना दं आरो माने नोंथां बेरायनो जोबोद मोजां जायो आरो माने नोंथां गरम बोथोर समाव।
औ।
औ ओमफ्राय ओरै मोनसे बेरायग्रा सालि दं माने गान्धी पार्क होननाय जायो आरो बेनि नामखौ माने नों
औ नोंथां ओ
बेवहाय बेरायनो थाखाय बहुद मोजां आरो नों फिफां - लाइफां हाग्रा बंग्राजों माने मोजां माने गोथां सोमखोर माने बेरायनो जोबोद मोजां आरो नोंथां गुसु जायगायाबो बहुत गुवार माने ओरै थांलाय ओरै फैलाय माने बेरायबाबो अहाया आरो माने नोंथां आरो नोङो बेवहाय माने गेलेनो गोसो जादोंबा माने नोङो गेलेनोबो हागोन फुटबल क्रिकेट बेफोरबायदि खेला दुला बहुदबो दं आरो माने बेजों लोगोसे औ। बेडमिन्टन दङ बिदिनो फुटबल, क्रिकेट आरो गथ' न'खरनि थाखाय बिदिनो दुद्रुग्रा बे साल्ब सदिं आ बेफोर बेफोरबायदि दं आरो नोंथां औ गथ' फोरनि थाखायबो माने बिदि बानायना दोननाय जादों आरो माने नोंथां गोबांनो माने बेरायबाबो माने अहाया आरो माने नोंथां माने फैनोनो गोसो जाया माने थांबाथाय बेफोरबायदि जायगा आरो माने नोंथां ओ।
औ। होमबाथ' नोंथांमोननिथिं ओरैनो फिसा - फिसौ बेराय बेरायग्लांग्रा बार जाग्रा जायगाफोर बिराद मोजां - मोजां दङ नङा होमबा नोंथां ओरैनो मानसि फाबो बिराद फैयो जानांगौ जेन'बा मोजां जोंजाबजों बेरायनो। दा माब्लाबा आंबो सम मोनब्ला माब्लाबा बैफोरबायदि जायगाथिं थांफ्लांबा आंखौबो बेरायहोनो बा बैफोर जायगाफोरखौ खोन्थाहरनो नोंथाङा बावनाङा जेब्लानाखि आं सोंहरो बैफोर जायगाफोराव बेरायहैनो नायैनो आं नों खोन्थानानै माने नायनो बैफोर जायगाफोरखौ बिराद गोसो जादों आरो नोंथां जायाथ माने नुहैयोब्ला आंबो मोजां मोनो बैयाव जेनेबा गेलेनो आंथ' जोलुर गेलेनो बिराद मोजां मोनो। बैफोर जायगाफोराव थांफ्लांबायोबा जाहाथे नोंथाङा आंनो मोजाङै फोरमायनानै खोन्थााहरो बबे बबे जायगा बेयाव मा दङ बेफोरखौ बेफोरनि सोमोन्दै दा नोंथां जोंहा समाबो बारा गैला जोङो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां माब्लाबा सम मोनब्ला मोजां रायजलायफिननोसै जोङो दा नोंथांजों रायलायनानै सावरायनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो बहुत गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
दा होमबा जों दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ। औ दे।